हेल' नोंथां?
नोंथां
औ नोंथांनो आङो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों मोनसे ओ बैसागुनि बागै सावरायनो नागिरदोंमोन। नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ औ हागोन।
औ नोंथां औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो एसे सावरायनानै दिन्थिनोसै।
औ
अ बैसा गु होनोबाथ' जोङो बयबो मोनथि खायो नङा होमबा बैसागुआ जोंनि बर' हारि बर' हारिमुनि मोनसे गेदेर फोरबो होननानै। आरो जों गोदान बोसोर होननानै मानिनाय जायो बैसागुखौ।
औ
सागुआ एप्रिल दाननि गेजेराव जायो आरो जोङो बैसागुखौ स्नि साननि थाखाय फालिनाय जायो औ। ओमफ्राय जोङो गिबियावनो अ मोसौनि बोरमानि बेफोरनि बागै जिब जुनारनि बागै जोङो फालिनाय जायो आरो। सेदिनखालि बैसागुनि
औ
औ नैथि दिनखालि जोङो गेदेर उन्दै सनमान लानाय गेदेरा उन्दैखौ सनमान होनाय उन्दैया गेदेरखौ सनमान होनाय बेबायदि फालिनाय जायो आरो ना।
औ।
हम। आरो गिबियावनो आंनिया एसे थालांनाय जाबाय माने मोसौ थुखैनायाव जोङो माने फान्थाव पानिलाव दिग्लिलिथि बायदि बायदि मुवाखौ जोङो बुथुमनानै फिसा फिसा हाना लाबनानै जोङो माला सुनाय जायो आरोना।
औ औ।
सुनायखौ जोङो न' न'आवबो होनाय जायो आरो दरजा दरजा थुनानै दोननाय जायो। औ नोंथाङाबो मि थिगौ जानांगौ।
औ मिथिगौ।
ओनिफ्राय जोङो मोसौनो साराय खिथुनि हांगारखौ हल'नानै माने जानाय थावजों लगायनानै फथ था होनाय जायो आरोना। मोनथाम औवा जों। औ जोङो दैमा बा फुख्रियाव थुखैनो लाङो।
औ।
औ बिनि उनाव बिनिफ्राय जोङो थुखैखांनायनि उनाव बेफोर हाना लानायफोरखौ जोङो सारनानै होयो आरो ना मोसौनि मोदोमाव जाहा दे औ मोसौआ गोख्रों देहायै थानो हायो। आरो थुखैनाय समाव जोङो गानबो खनो आरो ना मोनसे से जेनबा लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बो सेरे एरबाय था बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा गं मेनि बायदि दाजा औ जा होननानै। अ दानों नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो नों सिंथिं बैसागुखौ माबोरै?
उम जों बर'फोरनि बैसागुआथ' फ्राय एसेआानो। ओ जेनेबा जोंनियाव ओ मा होनो बे सैथो दान जोबथा बर'नि जोबथा सान। मा होनो दानाव? अ बे खालि जों हम मोसौ थुखैनाय जायो नङा होमबा। ओ बिदिनो ओ मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो सानसे सिगांनो जगार लाजोबनाय जायो जाखिनि मुवा बेसाद नांगौ। बिदिनो बेखालि मोसौ थुखैनायाथ' फ्राय एखेयानो गासैनावबो। ओ जोंनिसिम मा होनो मोसौखौ बुनो थाखाय माने औवा थानाय मोखोना दंफां बिबार गोनां दं दोफां आरो मोखोना बेबायादि ओमफ्राय थाराय बिलाइ ओमफाय? दिग्लि लिथि दंफां बेफोरबायादिखौ माने जयै खाथुमनानै बेवहाय जा पानिलावनि दि ओ फान्थाव बेफोर हालदि गोथां बेनि मालाखौहाय मोनसे? खाफानाय जायो आरो ओ जायखौ मोसौ थुखैनायाव लानानै माने बे खालि लावथिजों बुवा आरो मोसौखौ।
औ औ।
माने बे थानायफोरजों बुयो आरो! ओमफ्राय बे फाख्रा सिख दा मा होनो हांगार फोननायनि जाहोना? जेनेबा मोसौखौ थुखैनो लांनानै जों बे खालि दिरुं लागायनाय जाया नङा होमबा। हगारना होनाय जायो आरो बे सानखौ मान मोसौ फुंनि सान हिसाबै हगारना होनाय जायो। ओ जा हगारना गारबोनाय जायो आरो मोसौखौ जाय जायगायाव थुखैदों बेवहाय सानसेनि थाखाय जाहाथे बे फाख्रा सिख्रा। फोनायनि जाहोना मा होनो जाहाथे गुबुन। जुनारफोरा बिसोरखौ अरा बा गिनानै। खारो बेनि थाखाय ओमफ्राय बिदिनो। मोसौ थुखैनाय जायगायाव जों आलारि बाथि फोजोंनानै माने खुलुमनानै फैनाय जायो आरो। बेनिफ्राय गो मोनायाव हा गोजाम मा होनो फागाफोरखौ गारनानै हा दि मोसौफोरखौ खायो बिदिनो मोनाबिलियाव। मोसौनि थाखाय खायसे खायसे जायगायाव माने मा होनो ओ थालिर बावो आरो मोसौनि मुङाव। मोनाबिलियाव हा आला दुखुजों न माने ओ बिदिनो मोसौ बैसागुआव बे खालि जोबनानै थाङो अखानायैनिफ्राय जोंहा ओ से बैसागु जाहैबाय। जेरावहा मानसि बैसागु होनो सो बे मानसि बैसा बै खालिथ' जोंहा माने। फुंबिलिनिफ्राय सि दाना गोबां खामानि थायो न' बां साखोन सिखोन खालामनाय जि जोम सुनाय। बेबादिनो। ओ जोंहा। फुङावनो सि खारनानै जों बाथौ गुदियाव आलारि बा थि सावबाय बिनिफ्राय। गिदिरा उन्दैखौ बोर होनानै उन्दैया। गिदिरनिफ्राय सनमान ला नाय बे हाबाफारिया जायो। लोगोसेनो जोंहा न'खरनि थैनानै। थांनाय बा बाय बाहागिनो थैनानै थां बेफोर सुबुंफोरनि थाखाय माने मा। होनो गोथै सि बावनाय होनो ना जायखौ। माने। थैनानै थांनायफोरनि थाखाय। बावो आरो मोनसे जुमाय जाय जि जायो माने थैनानै थांनाया जा जानानै मोजां मोनोमोन। बेफोरखौ बावनाय। जों नुनो मोनो आरो। बिदिनो। खायसे जुमाय सादा। बिरि जौ जौ। गोरान जौ गिसि फिथाइ साम थाइ साहा बेबायदि जा जाना मोजां मोनोमोन बेनो बेबायदि माने सिथ्लानि खोला फारसे खनायावहा ओ जों लाइजुलायाव। लानानै। बेफोरखौ बावो आरो।
औ जों आरो औ बैसागु समाव जोङो आरो गोख खा गोखै मै औ जायो औ जों जायखौ बेमार आजारनिफ्राय। जोंङो। गोदोनिफ्रायनो खारो होननानै हामो होननानै फोथायना लानाय। जायो आरो ना।
औ औ खायसे खायसे जायगायाव बेखौ औ खायसे जायगायाव। माने से खालारखालिनो जायो नङा होमबा? से खालार माने बे मोसौ। थुखै खालिनो जायो आरो।
औ खायफा खायफा जायगायाव स्नि सानावबो जायनाय जायो बेखौ।
मैगंफोरखौ नोंथाङा मा मा। मैगं जायो बेफोरखौ गोखा गोखैफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ आं बांद्राय मोनथिया जा मोनथियो। नोंथांनो आं बेखौनो फोरमायनानै होनोसै ओ जोङो थालिर फस्ला जायो ओमफ्राय गो था फुंखा। ओमफ्राय ला फासायख'। ओ निफ्राय मुनि।
दिंखिया।
औ दिंखिया आरो खान्थाल मुसिनायखौबो जानाय जायो थाइजौ गोरन्दै बेफोरबायदिनो गुबुन
औ खेरा खेरा दाफिनि दं बेसर दाबा। फाइ गाज्लि बिदिनो लाफा सायख' आरो खार' खान्दाय बिजौ, बुरै थखन माय सुनद्रि, सिब्रु थारा, दौस्रेम बेफोर ओंख्रि जायो नङा होमबा? जौसे सेथा जायो होनना बुङो आरो। खिन्थु जोंनियाव आथिखालाव मोननो थांलाबो फोर मैगंफोरखो ना गोदोनि गोदोनि समावबा जों फ्रियावनो मोनो मोन।
हाग्रा बंग्रायाव जोङो नागिरनानै आरो औ जोङोथ' दानि जुगाव बांसिनानो बैसागु मोसानायाव खाम, ज'था, सेरजा, सिफुंखौ लानानै मोसायो नाथाय गंगोना बेफोर सेरजा हुना बेफोरखौ नुनो मोनला
औ औ दानि जुग
औ खम जालांबाय दामनाय देनायखौबो दामनो रोंबांला दानिया औ बिदिनो एसे खमायनो हमबाय आरोना जोंनि बर' हारिमुआवबो औ। नोंथाङा खामखौ बोरै बानायो मोन मिनथियो नाम
खामखौथ' मो आं बांद्राय मोजाङै मोनथिजोब बा। ओ बिदिनो मेथाइफोर नि सोमोन्दै एसे बुंजागोन नामा जेनेबा जोंहा बैसागुआव हा जंखायलायनाय एखमबा एदावलायनाय। सोमोन्दोआरि मानसिफोरजों जेनेबा बिबाजै बिबोनां बिगुमै बिबोनां बेफोरबायाददि एदावलायनाय दं नङा होमबा?
औ
ओ बिखुनजोफोरा बिजामादैखौ एदावनाय गोबां जों मेथाइ नुनो मोनो। दान
औ नंगौ नोंथां।
औ।
अ नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो मोनथि मिनथिबाय।
औ।
थ' जोंनिया समाबो जाबायानोसै। औ नोंथाङा सावरायनानै माबायदि मोन खो
ओ जोबोर मोजां मोनदों खायसे मोनथियै खोथाफोरखौ मोनथि नानै मोनबाय नोंथांनिफ्राय।
औ नोंथांनिफ्रायबो आंबो मोनथिनो मोनबाय। ओ दसे सम होनायनि थाखाय खाय नोंथांनिसिम आङो खुलुमनाय जासिहरो। ओ दोनथ'नो
औ दे बिदिब्ला